हेलौ औ नोंथां
नोंथाङा आंनि माथोखौ मोजाङै खोनादोंना?
दों दे नोंथां
अ नोंथाङालाय दालाय माथो खालामगासिनो होमबा?
दंथ'यो नोंथां ओरैनो नोंथाङा मा खालामदो?
अ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ मोनाबिलिनि औ मा होनदों नोंथां दे बुं।
थाङा जेनेबा मोनाबिलिनि साहा लोंबाय नामा होनदों? औ
औ मोनाबिलिनि साहाफोर लोंबाय नामा होननानै सोंनायदोंमोन आं माने
औ औ लोंबाय।
अ
औ होमबा बिदिब्ला आं नोंथांनाव माने कल हरनायनि जाहोनानो माने मोनसे खोथानि सायावसो राय रायलाय होननानै नै माने फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां रायलाय जागोन दे।
बिदिब्ला ओ आं नोंथां थांजों माने औवानि बाग गैसो इसेस टामाने सावराय होनानै फन खामदोंमोन आरो ना औ औ होनबा माने नोंथाङा माने औ होनबा नोंथाङा माने औवानि बागै जे
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ होनबा नोंथाङा एसे खिन्थानो हागोन ना। होमबा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जोंहा औवाजों मा-मा बायनो हायो बा जों बे फोर जों बानायनानै मा-मा जों खामानियाव बाहायनो हायो नोंथाङा ए जोंहानो फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां औवा वा होननानै बुङोबाथ' नोंथां औवाया गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा नोंथां जेरै माखाल औवा ओ औवा थेरे बेफोरबायदिनो ओ औवा-औवा गिद दिर बेफोरबायदि थायो नङा होमबा नोंथां ओ औवा होननानै बुङोब्लाथ' जों औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो। खोनादोंना नोंथां हेलौ
अ अ अ औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो औवाया जोंजों मा होनो जोंनि जिउआव माने गोबां बाहायजायो आरो नङा होमबा नों थां जेरै हमनानै ला जोङो औवा मोनसे औवाखौ माने जोङो न' लुनो थाखाय न' लुनो थाखायबो बाह हायो नङा होमबा न'जों लोगोसे आरो जोङो जा लामानि बेरा बा ओ बेफोरबायदिनो बिबारनि बेरा बा बेफोरबायदिनो औ बेफोर बेफोरबायदिनो ओ नो जेनेबा हम ला बिदिनो जों औवाखौथ' जोङो ओ जिब जोंनि जि बाथौ बाथौ दुमनाय बेयावबो बाहायो नङा होमबा नोंथां। आरो औवाखौ जोङो बेफोरबाय दिनो गोबां रो खोमनि मा होनो ओ दिजाइन बा जग्रा ओ जग्रा बा सियार बेफोरबायदिबो बानायनो हायो। औवाजों जोङो आरो जोङो औवाजों बे फोरबायदिनो गोदोनि दिनावथ' जोंहा मा गैयामोन थिंफोर गैयामोन नालाय औवाजोंनो मा खालामोमोन औवानि जाय जेंला हेबनानैनो प्लास्टिक होनानै मा खालामोमोन जोङो उखुमबो बानायोमोन नङा होमबा। आरो औ आरो गोदोनि दिनाव औवाखौ जों मा खालामोमोन बेफोरबायदिनो ओ न' लुनायाव जोङो मााबानायोमोन ओ हमनानै ला काट कार्डनि कार्द होयोना ओरै हाय औवायाव बारान्दाफोराव औ बेफोरबायदियावबो बाहायो आरो बेजों लोगोसे औवा औवा होननानै बुङोब्लाथ' जोंङो औवानिफ्राय लेखा बिलाइ बा ओ बेफोरबायदिनो बहि बहिबो मोनो नंङा होम बा औवा गोरलैखौ जों मा खालामो बहिबो मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे औवा होनोब्लाथ' जोंङो औवानि गोरलै जा गोरलै बेखौ औवा मेवाय होननानै बुंङोना नोंथां। मिथियोना नोंथांङा औ औवा मेवाइ बे औवा मेवाइ खौबो औवा मेवायखौ जायो जों नोंङा होमबा। बे औवा मेवाइया माइ औवा मेवाइ या मानिफ्राय जायो औवानिफ्रायनो जायो नंङा होमबा औवानि जा गोरलै औवाया जा गोरलै फें खा अरोना औ बे फेंखाखौ अ माने औवा मेवाय होननानै बुंङोना बेखौ जों जायो बो आरो ना। बेफोरबायदिनो अनला खारै जों दालि जों बेफोरबायदिनो होनानैबो जायो आरो बेफोरबायदिनो जों औ औवाखौ माने बेफोरबायदिनो औवानि गोबां बागान खालामनानै जों माने मा खालामनो हायो बेखौ ओम माबाबो फालांगिबो खालामनो हायो नंङा होमबा नोंथां बेखौ माने जोंङो बेफोरबायदिनो फालांगि खालामनानै बेफोरबायदिनो ओम फाननानै जों मा खालामनो हायो गोबां रांबो मोननो हायो गोबां बेसेनबो मोनो औवा लायै औवा नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ औ दा नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा औवानि सोमोन्दै?
औ औ औ हागोन औ जेनेबा जोंङो औवा होन औ औ बिदिबा आं फोरमायनो सै नोंथां।
दे नोंथां औ
थ' जोंहा औवाया जोंनि ओ माने सासे मोनसे न' खराव जोंहा औवाया खिथिनाव माने सबनिबो खिथिनाव माने थाया नंङा होमबा बारियाव? जोंङो औवा होनोबोला औ होमबा जों ओ जेनेबा नोंथां होननाय बायदि जोंहा औहाया माने बागो माने बेलेग बेलेग बाहागोनि माने खायफा खायफा माने दं आरो बेलेग बेलेग जेरै जोंहा औवा थेरे आरो औवा बुर खा
औ
आं बारा मिन्थिया आरो होमबाबो आं बे मोननै मोन माने मोननैखौ मिन्थिगौमोन आरो आरो बिनि उनाव जों औ औ औ औ नोंथां औ आरो जेने बा औवाजों बानायजानाय होन थाङो। बा आङो जेनेबा बुंनिसै आरो से होमबा जों औवाजों जोङो ओरै सामफ्रामबो सिला सिबनो थाखाय जों हासिब बानायनो हायो नङा होमबा थां औ आरो औ बेनि सायाव जोङो जेनेबा। माइरं बा माइ जावनो आरो। मायरं सालिनो जोंहा दाला सानद्रि जोंहाथ' गोनांथि नंगौना नङा। ओ नोंगौना नोंथां औ जोंहा औ दालाखौ जोंहा माइ जावनो बा माइरं जावनो आरो जोंहा सान्द्रिखौ जोंहा माइरंखौ बा माइगाब सालिनो थाखाय जों सानद्रिखौ नांगौ नङा होमबा? औ आरो बिनि सायाव आं बुंनो थाङोबा जोंहा दाथ' दैज्लां नालाय जोंहा ओरै ना गुरनो ना गुरनो थाखाय जोंहा जेखाइ आरो खबाय खौ बिराद गोनांथि जागोन गोनांथि आरो जोंहा नोंथां आरो माने जों औवाजों बेफोर मोननैखौनो माने ओ जेनेबा ना गुरनो थाखाय जों बे बेखौ बायनो हायो आरो। आरो आं बुंनो थाङोबा जेनेबा औवाजों जोङो जोंनि ओरै गोथार थानसालिखौ जोङो दुमनो हायो आरो। आरो बिनि सायाव औवाजों जोङो मेरला बा ओ आलादा आलादा खामानिबो मावनो हायो जेरै जोङो ओरै ओ जि लामनो थाखाय जोंहा दान्दा हिसाबैबो जोङो एखौ बाहायनो हायो। आरो जोंहा औ आरो जोंहा गोजौ गोजौनि बुस्थु जेरै गय, फाथै खौबा ओरै गोजौ जेने बा जोंहा ओंख्रिफोर दं। बो माने बेफोर मानलानाय दंबा जोंहा गय माने एरै गय बा फाथैफोरखौ जोङो दान्दाजों बा औवाजों बानायनाय दान्दाजों जों हानो हायो आरो ना। आरो बुंनो थाङोबा जोंहा जेनेबा मेरला ओंख्रि जोंहा मानलानाय बोरै दं नङा होमबा नों थां औ बेखौबो जोङो औवाजोंनो माने जोङो मानला होनो थाखाय जों औवाजोंनो ओरै माने दालायफोरखौ जोङो दोननानै माने मानबाय होनो हायो आरोना। आरो बुंनो थाङोबा जोंहा जे न'आव जोंहा बयहाबो न'खराव अमा दाउ आरो मोसौ थायो नङा होनबा नोंथां? औ जों बेफोरनि थाखाय औ माने बेफोरनि माने जोंहा जिब जुनारनि माने थानो थाखाय जोङो औवाजोंनो जोंङो अमानि थाखाय
औ
जेरै गन्द्रा औ औ औ औवानि माने अमानि था खाय गन्द्रा आरो मोसौनि थाखाय गलि आरो रोंङ दानि थाखाय आरो बेनि सायाव जेनेबा जोंहा बै मोस सौ बोरमा आ रो माने अमानि थाखाय जों खुन्थि होनो थाखाय
औ बाहायनाय जायो आरो औ औ नंगौ नोंथां
औ
हम औ
दानि जु
औ
गाव जोंहाथ' माने जोंथ' नुनो मोनला माने ओरै औवानि बा औ औवानि न' बिल्डिं फोर बा औ जोङो औवाजों मेरला माने जों
औ
आरो जों बिसनाबो बानायनो हाबाय। आरो ओरै जोंहा औवाजों जोङो ओ लेखा
औ औ औ औ औ औ नोंथां उम उम
औ लेखा बा
औ औ औ
हाबाय
उम
निउस पेपार
औ
बा- गायनो हाबाय।
औ
आरो जोंहा माने जाव जोङो ओंख्रिबो जानो हायो नङा हो- नोंथां ओंख्रि जानो हायो आ- जोङो बेखौ आचार माने औवा मेवा बायनानै दोननो हायो बेखौ बस्थ बानायनो थाखाय नोंथांमोननिखै लायो खोमा ना? बिदि। नोंथां आंनि गारां आ माने मा- खो खोनादोंना नोंथां?
खोनादों दे नोंथां बुंबाय-
औ औ औ ओमफायो बेनि सायाव जोङो जेनेब- बा बिबारफोर गायबाबो जोंहा बे- बिबारफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो बेराजोंबा माने औवानि बेराजोंनो जोङो सोरगिदिं बेंबानो बा बोरमाजों बासायनो थाखाय जों बे
औ औ नोंथां
नांगौ आरना नोंथां आरो सायाव जोङो जों बे न' माने औ बेरा होनानै नांगौ आरो
ओ औ
आरो जेनबा नोंथाङा आंनो ए एसे फोरमायनो हाबावगोन ना औवानि बागै नोंथां
औ औ औ औवानि बागैथ' नोंथाङाबो गोबां बुंबाय आंबो गोबां बुंबाय नङा होमबा नोंथां दा बेफोरबायदिनो जों औवा होननानै बुङोब्ला औवाखौ जों औवाया जोंनि जिउआव माने गोनांथार आरोना
औ नोंगौ
हमनानै ला जोंनि जिउआव रायजो जानायाव माने औवाया ओरैबायदि गोनां होननानै बुङोब्ला जों जेरै ओ मैगं खानो थाखायबो जों मा बाहायो खिरखा बाहायो नङा होमबा बे खिरखाखौबो जों माजों हेबो औवाजोंनो हेबो आरो बेजों लोगोसे मा माइ माइरं जावनोबो जों मा खालामो औवानि दाला सान्द्रि हेबो आरो बेजों लोगोसे जोङो मा ओ हमनानै ला ना गुरनो थाखायबो जोङो जेखाइ खबाइ हेबनो थाखायबो जोंनो औवाखौनो नांगौ औ नङा होमब्ला ओ आरो दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोराव जोङो खोथिया फुयो खोथियाखौ फुनानै माने जोङो खानो थाखाय माब बाहायो औवा औवाखौ मा खालामो जोङो औ औवा गोरलैखौ आरुं जिरनानै बेफोरबायदिनो खौ खानाय जायो आरो नङा होमबा आरो ओ जा खोथिया बे खोथियाखौ माने जोङो ओ गायनो थाखाय बा दाबसे जायगायाव लांनो गोनां जायोना जा जायगानिफ्राय जोङो फुयो फुनानै बे जायगानिफ्राय जोंनि गायनाय जायगाया गोजानब्लाथाय बे माने दाबसे जायगायाव लांनो थाखाय जों मा खालामो औवा औव जों मा खालामो औ औवानि हुलाबारि जि होनो जों बेखौ बाहायो आरो आरो जा हमनानै ला बे ओ मारोन नानाय समाव जोङो मारोनखौ खायनो थाखायबो जों माबा बाहयो हुकेन बाहायो बे हुकेनाबो माजों बानायनाय औवाजोंनो बानायनाय नङा होमबा नोंथां औ दा अ हमनानै ला आरो गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन जोङो फरायसालियाव थांनाय समाव जोङो माबानायोमोन सिन बोनो थाखाय माबाहायोमोन जोङो स्केल स्केल बाहायनायाव जोङो स्केलखौबोथ जोङो गोदोयो मा औवाजोंसो बानायोमोन नङा होमब्ला औवानिजोंसो बानायनानै लाङोमोन जों आरो जा बे बेफोरबायदिनो मास्टारफोराबो बा फरायसाफोरखौ बा एसे ओ रोङाबा बा एसे गाज्रि खामानि मावबा बेखौ बुनो थाखाय बा दबथायनो थाखाय जों माबााहायोमोन औवानि स्केल होमबा औवाखौनो बाहायोमोन नङा होमब्ला ओं बेफोरबायदिनो आरो औ औ औ औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै मोजां मोनबाय गोजोनथों उम